औ खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
ओं गोजोन मोनाबिलि नोंथां। आङो फ्रियानो दं नोंथां
औ औ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो हरदों नोंथां सावरायजागोन ना
जागोन नोंथां।
औ औ आङो नोंजों बिबार गायनायनि बिबार साखोन ओ साखोन सिखोन लाखिनायनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां
जागोन नोंथां दे । नो-नोंथाङा बे आयदायावनो फंनैसो फोरमायग्रोदो
औ दे जागोन नोंथां ।औ जेनेबा हेलौ
ओं नों दे नोंथां बुंबाय था
औ औ औ ओ जोंहाथ' दा बिबारखौ मोजाङैनो साखोन सिखोन लाखियो आरो जोङो बिबारखौ समायना जानो थाखाय गायो आरो बाखि बिदिनो जोङो बिबार बागान खालामो बिबार बागान खालामनानै जोङो न'खर सालायलाङो बिबार बागान खालामनानैबो जोङो गोबां रां आरजि राङारि आरजिनो हायो आरो नोंथां ओ ओरैनो नोंथाङा मा मा बिबारखौ मिथियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा जे आयदाखौ बुंबाय
औ-
आं बिनि सायाव फंनैसो बेखौनो बेखेवग्रोनो सानो जे जोङो गासैबो जोङो बर' न'खरफ्राव बा जों गासैनिबो जों जाथि जन'गस्थिजों गासिबो जोङो बिबारखौ जोङो गिबियावनो जों बिराद अनो आरो जोङो गावनि न'खरफ्राव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बिबारफोर गायनानै जोंनि न'खरफोरखौहाय जों समायना बानायनो जों गासिबो जों सेस्था खालाम गासिनो आरो जों खालामबोगासिनो।
औ नोंथां औ
बे खेथ्रआव जोङो गासिबो जोंनि न'खरफ्रा जोङो समायना आरो जोङो जोंनि न'खरफोरखौहाय जों साजिनायनि थाखाय जोङो बिबारफोरखौ जों गायनाय जायो आरो जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि जायफ्रा जोंनि जोंनि आबहावा आरो जोंनि सोरगिदिं जोङो मोननाय बिबारफोरखौ जोङो गायनानै जोंनि न'फोरखौहाय जोङो समायना बानायनायखौ जोङो नुनो थाङो बिनि गेजे जोङो नायोबा जोङो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ गायनाय जायो जेरैहाय जोङो दायो नारजि फुल बा जों गलाब फुल आरोबा जों दावदै फुल जों बेफोरखौ बांसिनै जोङो गायनायखौ जों नुनाय मोनो। बेजों लोगोसे जोङो दा जोंनि सोलिबो थानाय जोङो मुगायाव जोङो गावनि जे बारि बागानाव जोङो बिबारखौ गायनाय हिसाबै जोङो बेजोंनो जोङो रां आरजिनाय बा जोङो मोनसे गावनि थाखाय जों केरियार बानायनोबो जों हानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा दायो जों नायोबा जोंनि समाजावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिबार बा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनानै जोङो ओ मोनसे नार्सारि बानायनानै जोङो गावनि थाखायबो जोङो मोनसे जोङो रां आरजिनायनि मोनसे लामाखौ दिहुननो हायो होननानै आं सानो मानो होनबा जोङो दायो नुगासिनो जोङो बे बिबार गायनाय बेला बा जों नार्सारि बानायनायनि बेलायाव जोङो दा जेखौ नुगासिनो जोङो ओं माखासे जों नार्सारि बानायनानै जोङो गय बिफांफोरखौ गायनाय बा जों माखासे गोबां रोखोमनि जों बिबार बा जोङो दंफांफोरखौ गायनानै जोङो मोनसे नार्सारि बानायनानै जोङो बेखौहाय जोंनि ओं जों बेखौ फालांगि हिसाबै जोङो फाननानै एबा जोङो ओं बेफोरनिफ्राय जोङो फैसा जों थाखा आरजिनायखौ जों नुनो थांगासिनो दासिमबो। खोनदोंना नोंथां?